औ नोंथां।
नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां दासान्दिथ' आं ओरैनो दोंथ'यो।
औ ओ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नों थांनिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय मोनाबिलिनि गाहाम हाम हामलनायखौ जासिहर
औ नोंथांनियाव आङो मोनसे बाथ्रा लानानैसो फैदोंमोन मोनसे सों थि लानानै अ जेबो उसुबिदा मोनाबा नोंथाङा आंनो दसे सम होनानै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां असुबिदाथ' बि बादि गैथ'आ जेबो। बुंजागोन नोंथां।
औ औ नोंथाङा ओ जोंनि बर' हारिनि दावगानाय बा जोंनि बर' हारिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय मा मानि गोनांथि जायो? देबा एबा जोङो माबायदि खालामोब्ला जोङो बर' हारि खौ फोथांनानै लाखिनो हागोन हारिखौ जौगासा सार जानो हागोन बेनि बागै एसे फोरमायनो हाग गोन नामा नोंथां?
औ औ मोजां सोंथिखौनो' नोंथाङा आंनावयाव सोंदों बे बे सोंथिनि फिननायखौहाय नोंथांनो फोरमायनो मोनोब्ला जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन मानो होननानै बुङोब्ला ओ बे सों सोंथियाथ' गोबां मोजां सोंथियानो। अ बिदि अब्ला नोंथां बर' हारिखौ जोंनो माबादि दावगाालांनो बा माबादि फोथांनानै लाखिनो होननानै बुङोब्ला जोंनो गिबियावनो बर' मोनसे हारिखौ बा मोनसे समाजखौ जौगाहो थाखाय जोंनि गोबां मावनांगौ बिबान थायो। जेरै बायददिहाय ओ गोबां रोखोमनि खामानिफोर दं। बेफोरनो जाहैबाय सोलोंथायाइयाव जौगानाय बा समाजखौ मोजाङै फोसाबनाय गोबां मोजां मोजां खामानि मावनाय बेफोरबायदिनो मोनसे हारिया जौगानो थाखाय जोंनो गिबियावनो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देेनाय ओ गोबां रोखोमनि सोलोंथाइनि गोनांथिखौ जायो। ओ मोनसे हारिया जौगानो थाखाय जोंनो गाननाय जोमनायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि बर' फोरनि बा बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बेफोर बेखौथ' नांखागौआनो जाखायो नङा होमबा नोंथां ओ गाननाय जोमनाय ओ गावबा गावनि हारिनि बा गावबा गावनि बर' समाजनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जों गासैबो मिथिखायो द'खना बे दख'नाखौहाय जों बर' हारिल' होननानै बुङोब्ला जाया गावबा गावनि जि गाननो गोनां दख'ना बेफोरखौहाय जों माबादियै गाननांगौ बेफोरखौ मोजाङै रोंनो नांगौ बा मोजाङै गियान थानांगौ बेफोरनि फारसेहाय बर अ गावखौनो ओ बर' बर' होननानै लाब्लानोथ' जाया नङा होमबा नोंथां ओ मोनसे हारियाव माबाय बि हाय जौगाहोनो थाखाय माबादि खामानि मावनां खो फोरखौ जों ओ सुबुंआ हाय बेफोरनि फारसे से गियान थानांगौ। दख'नाखौ जों जेरैबादिहाय आथिखालाव ओ गाननायखौ नुदों बा जौगानायखौ दख'नानि सिनायथिखौ नुदों। बेफोरबादियैनो जों ओ ओ जौगानायखौबो नुनो मोनदों नाथाय गोदो बेफोरबादि नंङामोन मानो होननानै बुंङोब्ला जोंनि बर' हारिया गोग्लैसोनाय हारिमोन। ओ राव रावबो सुबुंङानो जे गावखौ बर' हारि होननानै सिनायथि होनो थाखाय बा माबा मोनसे सोलोंथाइनि ओ गोबां गियान गैयामोन बेफोरनि जाहोनावनो गोदो बर' हारिया हाय गोग्लैसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालावथ' गोबां जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै बादि हाय जोंनि बे बर' गुरुम्बा मोसानाय बेयो गोबां रोखोम रोखोमनि बा गोबां सुबुंजों गोबां हादोरफोरजोंहाय आ दाव ओ सिनायजानायखौ नुनो मोनदों बेबादिनो जोंनि बे बागुरुम्बा मोसा सानाया मुलुग दरबारावबो जायगा मोननायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जोंनि जा जानाय लोंनाय बेफोरबो गोबां रो खोमाय जि आइटेक मोननायखौ जों मोन्नो नुनो मोनबोदों। जेरै बायदिहाय नारजि जि नारजि अमा ओ साम' सबाय बेफोरो ओ आसाम सरखार जोंहाय ओ आसाम सर कार जोंल' नंङा भारत सोरखारजोंबो गनाय थि मोननायखौ जों नुनो मोन दों जेरैबादि गाननाय जोमनाय होननानै बुंङोब्ला जों दख'नाखौबोहाय आसाम सरखारजों सिनायजानाय एबा गोबांङैनो गोबां गुबुन गुबुन हादोरजों सिनायजानायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो आर'नाइ आर'नाइआथ' बर'नि मोनसे ओ मख'जाथावबा नागारनो हायै मोनसे ओ गाननाय सि एबा गाननाय खसा साफ होननानै जों मोनथिना मोनो बेफोरबायदिनो जों गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै बर' हारिया दिनै बेसिम बेसिम सौफैनायखौ जो जों नुनो मोनदों ओ गावबा गावनि खामानिया बेनो जे बर' समाजखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनो गोबां रोखोमनि ओ नाजानाय बा गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ नांगौ ओ सोलोंथाइ थायोब्लासो जों माबा बादियै दावगालांना हायो बेफोरनि फारसे गियानखौ मोननो हायो सोलोंथाइ गैयाब्ला बेफोर गियानखौ मोननो हाया गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि जेबो सोलों उफाय गैयामोन बेनिखायनो जों जौगानो हायैखौ नुनो मोनदोंमोन ओ जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला ओ जौ जुवाजों गफबना थानायखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन बर' सु समाजावहाय नाथाय आथिखालनि सम आथिखालनि दिनावहाय बेफोरखौ ओ गैयैखौ नुनो मोनदों बेनि थाखायनो जों सोलोंथायनि फारसेबो दावगानानै गोजौ फारसे दावगाबोनो हादों बेबायदिनो नोंथाङाबो नोंथांनि सोलावहाय बर' समाज ओ जौगानो थाखाय माबादि खामानि मावदों बा ओ माबादि बिहोमा होयो बे फोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागो गोनना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ गिबियावनो बर' समाज जौगानो एबा हारि हारि जानो हा मोनसे हारि जानो थाखाय बे हारिनि राव बा गाननाय जोमनाय बे बिनि गोनांथि नङा होमबा नोंथां औ ओ जाय हारिया मोनसे राव एबा ओ गावनि गाननाय जोमनाय गैया गावनि आसार खान्थि गैया बेफोरथ' मोनसे हारियाव गोलैया नङा होमबा नोंथां औ जोंनि बर' समाज होन्नानै बुङोब्लाथ' जा गावबा गावनि गावनि राव दं गावनि बिमा राव दं। जायखौ जों बर' होननानै मिथि आरो गावगायनि गाननाय दख'ना दोङो जेरै ओ लांगा दख'ना बेफोरबायदि दख'ना थावसि बेफोरबायदि दङ। ओ।
औ औ।
आरो हारि जौगानो होननानै बुङोब्ला ओ बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्रायानो जाहैबाय ओ बे हारिनि जोङो रावखौ रायलायनो लाजिनो नाङा जोङो। ओ गावगाय नि राव बे फोरखौ जोङो गुबुन गुबुन ओ हारिफोरनि सुबुंनो फोरमायनो हागोन फोरमायनो हानांगोन। ओ गोसारहोनो हानांगोन जों जोंनि ओ द्रेस ओ जों जोंनि जा गाननाय साब बेखौ जोङो ओ गानालासिनो थाबोलाबा थाबोला जों जुदि गुबुन हारिनि ड्रेसखौ गानोब्ला जोंनि हारिया माबोरै दावगानाय नों नोंथां औ।
औ औ बेबादिनो दावगानो हायैखौ जों नुनो मोनो औ।
औ नंगौ नोंथां औ ओ जेखिनि जाया मोनसे हारिया दावगालांनो थाखाय गावबा- गावनि ओम राव आरो गावबा गावनि ड्रेस गावबा गावनि आसार खान्थि जा आखल आखु ओ बेफोरखौ ओ बेफोरखौ ओम मानिनांगौ बा ओ जोङो सोलिनांगौआ जोबोद गोनांथि आरो नोंथां नोंथाङा बुजिदोंना औ औ। बिदिनो जेरै जोंनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओ जेरै अनला अनलाजों दाउ औ अनलाजों दाउ सबाय साम' बेफोरबायदि मैथा सिख्लाजों ना बेफोरखौ जों मोनथिखायो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' फोरनि आसार खान्थियाव जोंनि बर' बर'नि ना गुरनाय बेफोर गोलैयो। बर' हारिनि हाल एवनाय आबाद मावनाय आरोबावहाय जोंनि हारिनि जेरै जोङो फोरबो फालियो जेरै ओ बैसा सागु बैसागु मागो बेफोरबायदि जोङो बेफोर आसार खान्थि जेरै जोंनि बाथौ फुजिनाय बेफोरबायदिखौ जोङो जोंनि समाज जोंनि न'खरजों लोगोसे से लानानै दावगालांनांगौआ जोबोर गोनांथि होननानै आं सानो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरबायदिनो जोंङो जुदि गाव गायनि रावखौ गाव गायनि हारिखौ जौगासार जालांनो लुबैदोंबा जोङो गिबियावनो गोग्गो सोलोंथाइ लानांगोन। निजायनि रावखौ रायज्लायनो नाजानांगोन। नि जायनि हारिनि जा जोंनि ड्रेस गाननाय खसाब बेफोरखौ जोङो गाननो हानांगोन। जोङो मागो दमासि सि बेफोरखौ जोङो एंगारनो हाया आरो जोंनि बर'निनो ना गुरनाय हाल एवनाय बेफोरखौबो जोङो एंगारनो हाया होननानै मिथिगौ नङा होमबा नोंथां? औ औ बेफोरबायद दिनो आरो बायदिसिना जोंनि नेमखान्थि बेफोरखौ जोङो बायदिसिना खेराइ मोसानाय मोसानाय ए बाजा खौ बुङोब्लाथ' नोंथाङा नै दाखालि बावैसो जोंनि बागुरुम्बा दोहौखौ ओ गुवाहाटियाव जोंनि माबायाव मोसानानै बेफोरबायदि जोङो सारा मुलुगावनो जोङो गोसार होनानै ओ सुबुंफोरजों मिथिजानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां औ जोंनि बर' फोरनियाबो गोबां रोखोमनि मोसानाय दोङो जेरै ओ बागुरुम्बा मोसानाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ
औ नंगौ
औ आरो लोगोसेनो खेर खेराइ मोसानाय दाावस्रि देलाय मोसानाय बायदिसिना सिना मोसा ग्लांनाय बेफोरखौ जोङो गावनि ओ सोलोंथाइ मोनसे हारिया मोनसे बे सोलोंथाइजों लोगोसे गावनि आसार खान्थि जेरै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जोंनि फोरबोफोर ओ बेफोर आरो लोगोसेनो मोस जोंनि मोसानाय जोंनि दामनाय देनाय आगजु बेफोरखौ लानानै जोङो दावगालाङोब्लाथाय इयुनाव दावगासार जालांनो गोबां दावगासार जालांनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंगौ।
नोंथां जोंनियाबो जोंनियाथ' दा समाबो एसे जाबायानो। गोबावनो औ नोंथां। ओ उनाव मोजां सम आरो खोन्दो लानानै नोंथांजों रायलायफिनगोन।
औ औ नोंथांजोंबो बेफोरबायदि बर' हारि जौगाना नायनिबा बर' समाज जौगानायनि खोथा रायज्लायनान नै जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों।
औ नोंथां औ दे होमब्लालाय न नोंथां ओं गोजोन्थों औ